नोंथां
औ खोनादोंना नोंथाङा औ औ ओ नोंथांनिसिम गोजोन बेलाायसिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय
औ
औ ओ आं नोंथां औ औ नोंथां आं नोंथांनो फन हरनायनि जाहोना नोंथांजों एसे जानाय लोंनायनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथाङा सम दङब्ला
ओ दङ नोंथां सावरायनो हागोन
ओ ओ ओ दा जोंहा जानाय लोंनाय होनोब्लाथ' जोंहा गोबां ओंख्रिफोर दङ नङा होमब बर'नि जोंनिनो दोरोङारि ओंख्रिफोर जेरै अनलाजों दाउ सबायाइजों साम' नारजिजों अमा बिदिनो नाफाम बाथोन बायदि बायदि जोंहा ओंख्रिफोर दङ आरो ना बिदिनो खारै ओंख्रि औ ओ दा नोंथांनो आङो अनला ओंख्रिखौ माबोरैहाय सङो नोंथांनो एसे फोरमायनो सानदों आरो
औ जागोन नोंथां
औ दा जोंहा अनला ओंख्रि संनो थाखाय जोंनो अन गुन्दै नांग्रोगौ बिदिनो जोङो अन गुन्दैखौहाय माइरंखौ जोङो ओ दसे सम सोमनानै दोननानै जों बेखौ थांनानैहाय दै गसरनो थाखाय दसे सम फोराननानै दोननाय जायो आरो ना बेनि उनाव जोङो ओ बिदिनो थबसि बा जोङो उलार गायेनफोरजों जोङो देनाय जायो आथिखाल खालावथ' गोबां ओ मिसीनफोरजों खारबाय जेरै ग्रेन्डार मेसिन बेफोरजोंबो गोबां सुबुङानो देनाय जायो आरो ना बिदिनो जोंहा अन गुन्दै खौ मोजाङै देग्रोनानै लाग्रोबाय बेनि उनाव जोङो दाउफोरजों सङोब्ला बा औवा मेवाइफोरजों सङोब्ला जोङो ओ दाउखौ जोङो मोजाङैहाय एवफ्रामग्रोनानै लाबो हाल्दै संख्रि होनानै बेनि उनावहाय जोंहा औवा मेवाइ बे औवा मेवाइखौबो जोङो मोजाङैनो खारै होनानैहाय एव फ्रामग्रोनानै लाग्रोयो आरो बेनि उनाव जोङो ओ बेखौ मोजाङै एवफ्रा खांबाथाय जोंहा दै होनाय जायो आरो बेनि उनाव बे दैया जेब्ला गोदौगोन अब्ला जोङो जोंनि दाउ एवफ्रामना लानाय बेखौ होनाय जायो। आरो बिदिनो जोंहा गावनि अनलाानि नांगौ बादि मस स्ला मस्लि जेरैहाय जोंहा हायजें, साम्बा गुफुर, बानलु बेफोरखौ जोङो होनाय जायो। आरो बेनि उनाव जोङो ओ जेब्ला बेयो दैया गोदौगोन अब्ला जोंहा देखाना लानाय अन गुन्दैखौहाय जोङो फारसे आखाइजोंहाय फ्रि फ्रि सारनानै एरै एरै होबाय थानांगौ नङाब्लाथाय बेयो थाबो नालाय अन गुन्दैया बेनि थाखायनो जोंहा औ एरै एरै होबाय थानांगौ आरो बेनि उनाव जेब्ला बियो गोदौगोन गावनि आन्था गथाया जागोन अब्ला जोङो बेखौ ओ जोंनि न'आवनो मोननाय थुन्दिया बा जोङो गंगार थुनुन्दिया होनो बेखौ जोङो होना होनाय जायो आरो बिनि उनाव गावनि नांगौ बादि संख्रि बा खारै खारैफोरा नांबोला जों बेखौ खांनानैहाय जोंहा अनला ओंख्रि जानाय जानो हानाय जायो आरोना नों थां आरो नोंथांनियाव आङो नाफाम बाथोनखौहाय माबोरैहाय बानायो नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैदों आरो नोंथाङा फोरमायनो हायोब्ला?
औ अ अब्ला नोंथां। साबायखर होयो नोंथाङा जे अनला ओंख्रिखौ माबायदि बानायनाय जायो। बिनि सोमोन्दै नोंथाङा फोरमायलांबाय नङा होमबा ओ अब्ला आं दायो ना फामखौ माबायदि बानायनाय जायो जोंनि बर' आदब खायदायै। बेखौ आं नोंथांनो फोरमायनो सानसै फोरमायनो लाबाय व अब्ला नाफाम होनब्ला ‌ ओमफ्राय जों बुजि मिथिखायो नङा होमबा बर'नि मोनसे मुंदांखा जामुं। नाफाम होनबाथाय गोबां बर' फिसाफ्रानो बा बर'फ्रानो गोबां मोजां मोजां मोनो आरो जानो बेखौ बेबायदिनो नाफामखौ मारै खालामो होनब्ला आं बेखौ नोंथांनो बेखेवना होनसै। गिबियावनो जों नाफोर खौ सारनानै बा खखानिफ्राय बा सेननिफ्राय। जायखिजाया नाफोरखौ सिगांग्रो लानाय जायो बेयाव ना ना मावा ना फिथिख्रिफोरबा बांसिन मोजांसिन जायो आरो।
अ- अ।
मोजांसिन जायो माने जेनेबा ना बोथिया नास्रायफोरखौ माबायदि देगोन बेबायदि जोंनियाव मोनसे साननाय फैयो आरोना दा बिनिखायनो ना मावा ना फि थिख्रिफोरखौ बेबायदिनो मोजां सुनानै फोराननाय जायो। बिनि उनाव जेब्लानाखि नाया मोजां रानो अब्ला बेखौ थास' थास' गोसोमनि ओ गांखं बा दुदालि होननाय थास' मोनसेै गांखंजों बेबायदि बिदिनो ना गोरानजों थ'ब उवालाव नङाबा दिंखिफ्राव बेबायदिनो देनाय होनाय जायो आरो ना।
बेबायदिनो देखांनायनि उनाव बे ना गोरान ना गोरान बे देनायखौ मोनसे हासुं ओ दानना लानाय जायो बे हासुङाव मोजाङै बे ना गोरान देनायखौ सोनाय जायो आरो ना। जे बे ना गोराना जेन बेयाव बार हाबैनि बायदि बेखौ गोरा माथुनानै दोननाय जायो। जेब्लानाखि गोबाव सम जायो मास मोनब्रै मोनबा जेब्लानाखि गोबाव सम जायो अब्ला ओ बे नाफाम बाथोनखौ ओ दिहुननानै ओ बेबायदिनो जानाय जायो आरो। सोरबायाबा बिखौ गोरा फाजा बा बाथोन-बाथोन बायदि सेरनानैबो जायो। बा सोरबाबा बेखौ मा होनो ओंख्रिफ्रावबो मेगंफोरावबो होनानै ओंख्रिजों जायो। बेबायदिनो बे नाफामा मोदोमनायावनो बोरैबा ना गोरान मोनामो अब्लाबो बिनि हुवादा ओरैबायदि गोथाव आरोना। बेखौ ओ जोंनि गामि ओनसोलनि सुबुंफ्रा बांसिनानो मोजां मोनो आरोना बेबायदिनो आं नोंथांनाव सान ओ फोरमायनो सानदों आरोबाव नारजि नारजिजों अमाजों माबायदि सङो बिनि बागै आं नोंथांनो दसि फोरमायनो लादों। जेरै नारजि होनबाथाय नारजि ओंख्रि होनबाथाय जोंनि बर' फिसाफ्रा गोबां बेबो बर'नि मोनसे गोथा गारनो हायै एंगारनो हायै जामुं नङा होनबा नोंथां?
औ
ओ खोनादोंना नोंथाङा
औ नोंथां खोनादों
औ बेबायदिनो नार्जिखौबो बेबायदिनो गिबियाव नार्जि गोरानखौ नारजिया माने गोथाङाव बेखौ फाथो होनना बुंनाय जायो। आरो जेब्लानोखि बेखौ जावब्रिना जावग्रूनानै बा हालेवनानै फोयो अब्ला बे खौ बे गोथां बिलाइखौबो एक्सट्रायैबो जायो बेबायदिनो भाजि बा ओ आलुफोरजों लगायनानै बेफोरबायदि जायो आरो दा बेखौनो जुदि खानानै फोरानोब्ला बिनि मुङा आरो आलादा जायो जेरै नारजि होननानै बुङो आरो थिग बेबायदिनो बे नारजिखौ जेब्ला संनो ओ फोराननानै गोरान जायो अब्ला बेखौ मोजां दैजों सुनानै बेखौ मो गोरायै सेबनानै लानाय जायो आरो सेबनानै बेबायदिनो खारै होनानै बेखौ गल' गल'स ओ सानाय जायो आरो सागंजों सानानै बेबायदिनो बेखौ दोन्थ'नानै आरो फारसेथिंजाय अमा बेदरजों सङोब्ला अमा बेदरखौ मस्ला मस्लि बेबायदिनो थाव हारि होनानै सेरनाय जायो। बिनि उनाव नारजिखौ होनानै बेबायदिनो गोदौ होनानै मोजां संनानै जानाय जायो आरो दा बेबायदिनो नारजि ओंख्रि होनबा फ्राय जोंनि बर'फ्रा गोबां बयबो गोथाव मोनो बेखौनो आगोलनिफ्रायनो जों मिथियो नारजि ओंख्रिया जेसेनो गोबाव दोनो एसेनो गोथावा बारा जालाङो होननानै जों मिथियो आरो थिग बेबायदिनो नारजि ओंख्रि होनबाथाय जोंनि न' खाथिनि खाथिक ओ खाथिनि ओ न'खरफोरा बा न'नि जाथि बंस' फरियालफोरा नारजि ओंख्रि संदों होनब्लानो होसोबोयो आरो बेबायदिनो अब्ला ओ नों थांनो आं फोरमायबाय नारजि ओंख्रिखौ माबायदि सङो? अब्ला आं नोंथांनियाव आरोबाव सोंहरनो सानदों जे जोंनि बर'नि आंगो जामुं बेखौबो जों गारनो हाया जेरै हा सबाय आरो साम' बेखौ मा बायदियै संनाय जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
अ दा जोंहा सबायजों साम'जों संनो थाखायथ' जोङो साबाइ ओ सा सबाइजों साम'खौ नांगोन नालाय बिदि बिदिनो जोङो दा ओ साम'खौहाय जोंहा दैमाफोरनिफ्राय बा दंग' बा जोंहा फुख्रिफोरनिफ्राय मोनबोनाय जायो बा खनना लायनाय जायो जोङो जेरै जोंआ ओ बेनिफ्राय खनाबाथाय जोंहा बाजारफोरनिफ्रायबो बायनानै लाबनाय जायो आरो ना बि बिदिनो लाबोनानैहाय जोङो बेखौ हरसे सोमनानै दोननाय जायो बेनि मै जाहाथे खारो बिसोरो गोबां बाला बायदिसिना जायो नालाय ओ बिनि अन फ्राय औ बेनि उनावहाय जोंहा बेखौ सोमखांब्ला ओ हरसे सोमखां सोमखांब्लाथाय ओ जोङो बेखौ बेनि धाकोन जाय खुगानिफ्राय धाकोन खुगायाव धाकोन दोंना बेस बेखौ जोङो बिजिफोरजों एरख'नाय जायो बिनि उनाव जोंहा बिनि जायनि उननि खिथौ बेखौ जोङो सेखाजोंहाय दानस'नाय जायो आरोना बिदिनो मोजाङै दान ओ साफ हामखांनानै बेखौ ओ मोजाङै हखन' हखन' सुनाय जायो आरो जाहाथे बेनि आइरन मैला फोरा खारो बेनि उनाव जोङो बेखौ ओ खांनानै बे सबायखौबो जोङो सोमनानै दोननाय जायो बा ओ बिनि उनाव ओ सोमखांनानै मोजाङै बेखौबो सुना लाग्रोनाय जायो बेनि उनाव खायफा खायफा रुग्रोयो बिदिनो खारै होननानै हाय खायफा खायफा रुग्रो आरो ना औ बेनि उनावहाय जोंहा बे स स साम' खौहाय मोजाङै एवफ्रामना लाग्रोबाय आरो बिदिनो संख्रि होनानैहाय बिदिनो ओ जेब्ला बियो मोजाङै एवफ्रामनाय जागोन अब्ला जोंङो बेखौ ओ सबायखौबो होनानै होबाय बेनि उनाव जोंङो जोंनि जि नांगौ बादि मस्ला मस लि जोंङो सामब्राम गुफुरबा सामब्राम गोजा बेफोरखौबो जोंङो गिबियावनो होग्रोना लानाय जायो बेनि उनावहाय औ बेनि उनावहाय जोंङो ओ सबायखौहाय रुग्रोना लाग्रोबाय लाग्रोनानै बेखौ खारै होनानैसो रुग्रोनाला खायो नालाय बेनि उनाव जों बेखौ होदेरनानै होबाय बेनि उनाव होदेरना होनानै बेखौ एसे दै होबावबाय आरो गावनि नांगौ बायदि औ बेनि उनावहाय ओ जेब्ला बियो मोजाङै गोदौगोन अब्ला जोंङो बेखौ ओ संख्रिफोर बा खारैफोरखौ नांदोंना नाङाखै बेखौ मोजाङै साखिनानै जोंहा बेखौ जानो हानाय जायो आरोना नोंथां औ ओ दा जोंहा बिदिनो गोबां मैगं थाइगं बा ओंख्रिफोर दङ जेरै जोंङो बर'निनो खा थिंनानै मोननाय जेरै खारै ओंख्रि जोंङो बेखौबो ओ खाबथिंनानैहाय नाफोरजोंहाय जायो आरोना। जेरै जोंहा जारि बिलाइ ओ लाव बिजौ बा सजना बिलाइ बिदिनो लाइ लाफा बेफोरखौ बे मेगं गोथांफोरखौहाय जोंङो खाबथिनानै नाफोरजोंहाय संनानै जानाय जायो आरो। ओ आरो जोंहा बर'नि ओंख्रि होननानै बुङोब्लाथ' जोंङो खारै ओंख्रिखौनो बां सिन मिथिनाय जायो नङा होमबा नोंथां औ बे खारैखौहाय माबायदिहाय बानायो नोंथाङा एसे आंनि सिगाङाव फोरमायनो हागोनना।
हागोन नोंथां हागोन अ ब्ला जोंनि जोंनो बर' ओ आबै आबौ बा सिगांनि जोंनि बर' बोराय बुरै जोंनि आगोलनि मानसिफ्रा बांसिनानो सिगां समाव खा ओ थाव बेबहार खालामामोन जों बेखौ जोंबो मि जों बयबो मिथियो नङा होमबा नोंथां। ओ आगोलनिफ्रायनो बिसोरो जोंनि बर' आबै आबौ आगोलनि समनि आबै आबौमोना बेबायदिनो खारैफोरखौ बानायनानै बेजोंनो ओंख्रिफोरखौ संनानै जायोमोन आरो। बेबायदिनो थिग बेबायदिनो खारैखौ माबायदि बानायो होम ब्ला आं बेखौ नोंथांनो फोरमायनोसै ओ खारैआ खारैखौ जोङो गिबियावनो ओ थालिर आथियानिफ्रायबो बानायनो हायो आरो बिनि उनाव सोरबाबाया आरो बिसर बेसरखौ बेसर साबा बेसर फुनायनि जे ओ मा होनो बिफां दं बेखौबो सावनानै बानायो आरो खायफाया मा होनो मुदुमफुल बिफांखौबो दानफायनानै बेखौ बानायो ओ खारैखौ माबायदि बानायो होमब्ला आं बेखौ फोरमायनोसै बेबायदिनो थालिरखौ गिबियावनो ओ दानफायनाय जायो बिनिखो बिनि थालिर मोदोम ओ बिखौ फिसा फिसा सिथायनानै सान्दुङाव फोरान फोराननाय जायो। आरो थालिर मादायाबा साबसिन होननानै जों मिथियो आरो। थालिर माादाखौ बेखौबो दानफ्लेनानै बेबायदिनो गोबा गोबा फिसा फिसा दानफ्लेनानै सान्दुङाव फोराननाय जायो। बिनि उनाव जेब्ला बे थालिर मादा बा थालिर बिफाङा ओ रानो अब्ला बेखौ मोजाङै सावनाय जायो आरोना। सावनानै बेबायदिनो जायफोर खामै थालांनाय जाबोर बेफोरखौ सालिनानै गारनाय जायो। आरो मोनसे ओ सालिखांनायनि उनाव बेखौ मोजाङै ओ ज' सोरबाबाया बेखौ दुलुर लुदुमा खालामनानैबो दोनो। बा सोरबाबाया बेखौ दिपसिफ्राव सोनानै बा माबा मोनसे बुस्थु मनाफोराव जलंगाफोराव बा प्लास्टिकफोराव सोना दोनो आरो थिग बेबायदिनो ओ जेब्ला बेखौ सरगोन खारै बिदै दिहु दिहुनो दिहुननो नागिर नागिरो अब्ला बेखौ मोनसे पाथ्र दोननाय जायो ओ जि पाथ्रआ जेरै जों बांसिनानो मा होनो नालेंखर खथ्रानि ओ खथ्रायाव बांसिन खालामनाय जायो। मानो होनबा बे नालेंखर खथ्रानि गुरुं ओंखारबोनाय बे बेयाव